औ
औ खोनादोंना नोंथां। औ गोजोन बेलासि नि गोजोन हामलायहरनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ दा आं नोंथांजों माने जोंनि देहाफोरनि बागै एसे सावरायलायनो सानदों आरो। माने गोग्गो देहाया जों बोरै लाखिनांगौ जों मा मा जाबाथाय देहाखौ मोजां जायो। जों मा मा जिरादफोरनिफ्राय जों आद्रायना थांनांगौ माने जों गाज्रि मुवाफोर अमा मा फोरखौ बाहायनाया खम खालामनांगौ बे बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ जोङो गोग्गो देहाखौ लाखिनो थाखाय जोङो मोजां जाग्रा मोजां जाग्रा आदार जेरै फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो जानांगौ आरो जों बांद्राय ओ बे बिरोंदामोननि दामिननि बानायनाय बा कारखानानि बानायनाय बा कम्पानिनि बानायनाय बैफोर पेकेटनि गाज्रि पेकेटनि जा बिस्किट मिथाइ बायदि बायदि। बेफोरफोरखौ जोङो बांद्राय जायाबा मोजां आरो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो फुङावनो जोङो दै लोंनाया मोजां गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय आरो। एक्सारसाइस खालामनांगौ खारनांगौ बारनांगौ गावनि देहाखौ मोजां फ्रात फ्रिट लाखिनो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो मुलि बाहायनाय बांद्राय मैगं-थाइगंखौ जायाबा मोजां मानो होनबा जोंनि बे मुलिफ्रा गोबां। पावारनि जायो जाय देहाखौ गोबां खहा खालामो बेबायदिनो साखुनाय साखुनाय मानखुरनाय खर' सानाय बेबायदिनो आथिं आखाइ रम रम मोननाय बेफोरबायदि माने जोंनि देहायाव गोबां इफेक्ट गोगलैयो जाय मैगं थाइगंआव मुलि सारनानै जों मुलि सारनायखौ जों जायो आरो जों बुंनो हायो जे जोङो गोग्गो देहाखौ लाखिनोब्ला जों बैफोर गाज्रिनि सा बा जौ सादा बिरि सिगारेट बैफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानाया मोजां अब्लाना जोंनि देहाया गोग्गोयै थागोन आरो।
औ। नोंथाङा बुंनाया सैथो।
औ।
जों फुंफोरावनो उथिनानै ब्यामफोर खालामनाया मोजां जोंनि देहानि थाखाय आरो जों बिदिनो माने बायनाय बाजाराव मोननायफोराथ' माने थाब थाब देर थों बा माथों होननानै मानसिफोरा मुलि होसोनानै हासार होसोनानै मुलिखौ देरहोयो। आरो गोबाङानो। खोनानो मोनदों बिजि सुनानै थाब थाब जेनेबा बायगन बिलाइफोरखौ फोमोननायखौ खोनानो मोनो। बेफोरखौ जोङो माने जायालासिनो जोङो गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जों न'फोराव माने मोननाय गामि हालामाव मोननाय जेरै मानामुनि दिंखिया बिदिनो हेलासि मान्दिया खुदुना बेफोरखौ बुथुमना जानाया। जोंनि देहानि थाखाय मोजां। आरो जों आइरननि नि थाखाय जोङो थास बिथुरि बिदिनो साम मेगननि थाखाय बेफोरखौ जाबाथाय जोंनि देहाया मोजाङै थायो। बेफोराव माने जेबो बेमार-आजार जार जानायनि माने माबा थाया बिदि
औ।
आरो फिथाइ सामथाइ जानाया जोंनि थाखाय मोजां माने नफोरावनो मोननाय थाइजौ खान्थाल बेफोरदिखौ जानाया मोजां देहानि थाखाय आमलाय बेफोरदिखौ आरो समफ्राम बेफोरखौ भिटामिननि थाखाय जानाया जोंनि थाखाय मोजां। आरो नों बुंनाय बायदिनो जोङो ओ बिदि‌गथफोरनो पेकेटनि मेथाइ बा बाजारनि केक बेफोरदि बायदिसिनाफोरखौ होनानै जोङो गोबां उदैनि गेस खालामनाय लानाय जायो माने जोंबो जायो आरो गथफोरनोबो होनानै गथफोरखौबो माने हाथाइनि बेमार हाथाइ सेवनाय बेफोरदिखौ जोङो माने खालाम गाव गावनो माने बासिनो रोङियाव खालामना लानाय जायो आरो ना आंनि साननायाव
औ औ औ।
बायदिसिना लाबना जानाय बेफोरदियाव
औ औ। अ नंगौ सैथोआानो जोङो नुनो मोनो जे गोबां ओ मानसिफोरानो बाजाराव फुटपााथफोराव एवथावनि बुस्थुखौ बांसिन जायो जायनि जाहोनाव जोंनि उदैयाव गेस जायो। गेस जानानै आरो बेबायदि बिदिनो खिसावनाय उदै सानाय बेबायदि बेमारा जोंनाव जायो बेखायनो जों बैफोर बैफोर बनाय संनायफोरखौ जायालासिनो गावनि नआवनो गावनो संनानै जायोबा बा गावनि नि नखराव हायो मोजांसिन जायो आरो। आरो नों बिथां बुंनाय बादिनो जोङो मिथिंगानि थादोरसा बा मिथिंगायाव मोननाय ओ मिथिंगायावनो रजन नुनानै थानाय नामुनि ओ बायदि मैगं थाइगंखौ सिबिं बेफोर बायदि बैफोर दैमा दैसायाव मोननाय मैगंफोरखौबो जोङो खानानै जायोबा जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो। मिथिं नआवनो गायनाय जोंनि गोबां बिफां लाइफां दं नङा होनबा जोंहा ओ खान्थाल खान्थाल थायो संफ्रां थायो बैग्रि थायो जलफाय थायो बिदिनो बायदि फिथाइ सामथाइ जोङो नखराव गायना लायो बा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो जोङो खानानै बा लाबोनानै जोङो जानाया मोजां मानो होनबा दा बैफोर गावनि गावनो गाव रजनाय बा गावनो गाव हारसिङै देरनाय आरो जों नखराव मिथिगौ जे जों मुलि होनानै माब्लाबा बो जोङो बिफां लाइफांखौ
फेदेर गोबोरनि हासार बेनोसै बेनिखायनो जोङो बेफोर खौ जाबा जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो जोङो जुदि जों खोनानो मोननाय मथेथ' गोथां जाय गोथांखौनो बिजि थुनानै बा मुलि होनानै बेखौ फोमो मोनो बेखौ हाथाय बाजाराव फानो आरो बैफोरखौ जाय जोंथ' मिथिया नालाय जोंथि मिथियैयाव जों जों जा जोंनियाव आरो गोबां बेमारफ्रा बेबायदिनो जायो आरो उदै सानाय खिसावनाय बेफोर बायदि बेमारफ्रा साख्रु साख्रा दि बेमार ओंखायनो जों बैफोर हाथाय बाजारनि फिथाइ सामथाइखौबो बांद्राय जायैया मोजां। आं बेखिनिखौ
औ नोंथाङा बुंनाया सैथो।
औ।
जों दा निउसफोराव नुनो मोनदों माने गोबां बाजाराव फाननाय जेरै पटल थाइबें बेफोरदिखौ बायना लाब जानानै थैनाय माने अफार मुलि होनानै दा जों जोंनि बाक्सायाव खोनानो मोनदों आरो माने बायदिसिना बिदि बेलेग हारिफोरा मुलि होफबनानै फानफैनाय बेफोरखौ जाबाथाय जों माने जिउ खहाबो जानायखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखायनो जोङो। माने बिफोरदि फिसा फिला मैगं थाइगंखौ जों जोंनि न' बारियावनो खनासे हा जावग्लिना लानानैब्लाबो माने भिन्दि बेफोरदिनो लेस्रि खांख्लर, जोगोनार आरो बिदिनो बायदिसिना खुमब्रा, भल बेफोरखौ जों न'फोराव गायना लानानै जोंनो दिहुनना लानानै दिहुननानै माने फोनानै जोङो न'आवनो मोननाय खालामनानै जों बेखौ जानाया साबसिन जायो आरो आंनि बायदिब्ला
नंगौ नोंथां बुंनायाव आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों जे गोदो गोदाय बांद्राय थाव बाहायामोन।
औ।
जोंना बै बै समाव रुनानै मेनानै साव बिदि जानाय गोबां हुदा दंमोन। आरो खारैजों जानाय बेबायदि हुदा दंमोन। बे टाइमाव जोंनियाव गोबां आबै आबौमोना गोदोनि आबै-आबौमोना गोग्गो गोग्गो देहाजों गावनि जिउखौ
दैदेनबोनो गोबां गोबां सम बा गोलाव सम बिसोरो जोरदों दा आथिखालाव जोंनि गोनोखो मुगायाव जों बैफोर
बै
जायनि जाहोनाव जोंनि ओ देहाफ्रा खथि जायो आरो जों हाथाय बाजारनि गाव औ। गायना लानाय बा गावनो गाव ओ आरजिना लानाय बेफोर हुदाया गैला जों जाहोनाव ह हाथाइ बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै। जों गोबां मैगं थाइफैयो बेनि जाहोनाव जोंनाव गोबां बेमार आजारफोरा जायो आरो। जों जुदि जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो जोंनि देहाखौ चेकआप खालामजाबाय थानाया मोजां मानो होनब्ला
औ
बेमारानो ओ जाना थायो सिङाव। नाथाय जोङो जेला बे बेमारा फिसा जायो फिसा जानानै ओ हमदांना मोनगोन नाथाय जों जेबो मुलि इउस खालामालासिनो बा फिसा बिला मुलि जानानै जोङो हामबाय होननानै थायो नाथाय जेब्ला बै गार लासै लासै देरबोगोन देरनानै जेब्ला गेदेर जागोन अब्लासो जोङो उन दाहा खालामनांगौ जायो जोंनाव जे एथबां गेदेर बेमार जाना दं जों बेखौनो जोङो एटलिस्ट सिक्स मान्थजों खनसे जोंनि देहाखौ जुदि जों चेकाप खालामजायोबा जोंनि थाखाय गोग्गो थागोन। ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो फुङावनो सिखारनानै जुदि जों एक्सारसाइस खालामोबा बिनि उनाव आरो बेलासे समावबो जों दसे एक्सारसाइस खालामोबा जोंनि देहाया गोग्गो थायो नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे सोरबा सोरबा जिम थाङो मा थायो जोङो मोनसे खामानिखौ मावनो हायो जे जोङो जिमाव थां नाथाय जों मेडिसिन बा बैफोर पयजन बा जों जिमखौ बानायोब्लाबो जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो आं बेखिनिखौनो बुङो।
औ औ नोंथांजों दिनै गोबां मिथिनो बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय माने बोरै देहाखौ गोग्गो खालामो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय दा जों जोंनि रायलायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? गोजोन्थों एसेनोसै।
नोंथां एसेनोसै।